हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ। खुलुमबाय नोंथां। औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। औ औ। नोंथांजों एसे सावरायजागोन ना नोंथां दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायनि बागै बोरमा फिसिनाय बायदिसिना औ औ।
अ। औ सावरायजागोन उम एन दाउ दाउ मायबा फिनाय दाउ अमा फिसि
औ औ नोंथां।
आं फोरमायलां
औ। औ औ औ। नोंथां बुं औ
अमानि अमानि तिमोनाना न'आवनो फिसिनानै इदिनो फिसा बनायो बे फिसाफोरखो मारैबायदि लालन पालन खामो माबाय दि खामनांगौ नोंथां
औ औ बे औ औ औ औ
खौ किसुमान हाथाइयनिबो बायना लाबो
हाथाइयनिफाय बायनानै लाबो औ न'आवनो थायो आ ना गामिफोरावबो थायो बेबादिनो लाना फैनाययो औ औ औ औ गुन्दैबो हो औ अ बेबादिनो गुन्दै होनाय जाबाय उन्दैस आव फालिसोनाय जायो आरोना नोंथां न' बेबायदिनो गुन्दैखौथ' जानो हायाना नोंथां बियो उन्दैयाव अमाया औ गुन्दैखौथ' जानो हाया बेबायदिनो फालिस होनाय जायो औ खायफाया ओंखामबो होयो फख्रिबो होयो आरो ना नोंथां औ बे औ आरो औ औ सापरबो होयो औ। औ जेब्ला गिदिर जायो अब्लाना गुन्दैजों अफ्रि होनांगौ आरोना नोंथां औ औ।
औ आजिखालिथ' सावो नालाय उफ्रिबो होयो उफ्रि दाना पालिस
अ औ औ औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदिनो जुमायफोर सावनाय जायो नामा नोंथां मा सावनाय जायो जुमायफोरखौ
जुमायफोरा जाबाय किसुमान माइब्रानि सावनाय जायो
औ औ जियायनाय बुङो आरोना नोंथां बेखौ औ माइब्रानिखौ औ
बिखौ जों इंखुर होनो किसुमान इनक्लु सावा इंखुरनिफ्रायबोथ' आरो खालामो किसुमान माइरं। मफ्रायबो थयारि खालामा बे माइरंखौ जों फार्स्टआवनो औ औ बे माइरंखौ जों
औ ओंखाम बायदि संनांगौ आरोना नोंथां औ औ संनानै लानांगौ बेखौ आरोना नोंथां
औ नोंथां बेफोरबायदि संना लाग्रोनांगौ बे संना लाग्रोना उनाव जेबा फोमोन जेब्ला बेखौ मोनग्रोबाय औ नोंथां आं फोरमायलांदों नोंथां जेब्ला बे बे बुस्थुआ थयारि जाबाय मोन रो बाय मोनग्रानि उनाव किसुमान दसे गुसु जानो होनानै दसेनि टाइ जेब्ला थान्दा जाबाय थान्दा जाखांनानै थानदा जाखांनाय उनाव प्लासटिक बसथा
अ प्लास्टकआवबो
औ औ बे प्लास्टिक बनायाव बनानै बे औ औ नोंथां बेखौ जेब्ला गुसु जाबा बेखौ खान्थानिफ्राय दिहुननाय जायो बरननाय जायो
औ औ बाखारबो फोनोना नोंथां औ औ
होनाय जायो बा एमाव होनो बर'नि एमाव एमावबो होनजायो किसुमान बकारबो होनो बिभिद बिभिन
औ औ औ औ औ होनो औ बेबायदिनो ओ देग्लिनानै होनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ गुसु जायोब्ला
औ देग्लिना किसुमान थाइनै थायथाम होयो थारमाने जुमायनि जिखिनि प्रदिसन
औ औ
नों बे बेसां होबा बेसां जायो एमाव बनायग्राफासो मिथिगौ देनाय जों जेब्ला जों मिथिगोन आरो
औ औ औ औ औ दै सारस्रिनांगौ आरोना नोंथां बे दै औ दै सास्रोयोब्ला मोजां जायो आरोना नोंथां औ औ औ औ औ औ नोंथाङा माबाफोर सोंगोन नामा आं आंनाव?
औ नोंथां बेफोर बायदियानो दाउ अमा फिसिनाय मोननैसो बाथ्रा साननाय बोरमा दाउ अमाफोरखौ माबायदि फिसिनाय माबायदियै खामनाय जायो एसे फोरमायजागोन नामा नोंथों
औ औ फोरमायगोन फोरमायगोन नोंथां बेबायदिनो औ औ दाउ फिसि यो जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो दाउबो फिसियो बेबायदिनो हांसो बोरमा अमा बेबायदिनो फिसिनाय जायो ओ बोरमानो था थाखाय
औ
दाननानै खासिफोरनो बेबायदिनो खासि सि बोरमाफोर थायोना बेबायदि बोरमाफोरनो माने ओ गांसो बिफां लाइफांफोरनोबो गां ओ बे खौ दाना बिलायफोरखौ दानानै होफैयोब्ला मोजांसिन जायो आरोना बिनि सायसथ आ मोजां जायो दाना होनांगौ नों थां बायनानै लाबोनानै बेबायदि दाना होयोब्ला साइस थ' मोजां जायो आ ना बोरमानाबो औ औ आरो औ औ औ औ औ औ बुं नोंथां
सिन जायो बोरमानि थाखाय
अ बेबायदिनो बायनानै लाबोनाय दाहोना आरो ना बेनि नामखौथ' मोनथिया नोंथां बारा एसां औ औ औ बेबायदिनो हामनाय जायो बेबायदिनो बिलाइबो होनांगौ
औ मा बिलाइ साबसिन नोंथां एसे फोरमायजानो नाङा बोरमानि थाखाय फेभ
औ औ औ औ ओइ गाम्बारि बिलाइ बुङो बेखौ गाम्बारि दंफांनि औ बे औ गाम्बारि बिलाइ होनांगौ बेबाय बिनो ओ सौराफोरनिखौबो होनांगौ सौरा बिफां थायो जे बेफोरनिखौबो होनांगौ बेफोर खौ जायोना बिसोरो अब्लाना मोजां सिन जायो आरो ना नों थां बेबायदिनो आरो गांसोबो होनांगौ बेबायदिनो हेंगारनोबो नांगौ आरोना नोंथां सम सम हेंगारनोबो नांगौ अब्ला औ औ बिसोरो मोजांबो मोनो औ औ बिसोरनि थाखाय जोबोर मोजां आरो ना बेबायदिनो मान सिफोरखौ बेबायदिनो खाबथानानै दोनोब्ला जोबोर खस्थ' मोना होम बा नङा सै नोंथां बेनिखायनो जिब जुनारखौबो बेबायदिनो एसे एनला हेंगारनांगौ आरोना नोंथां औ औ
नोंथां एसे फोराय फोरमाय जागोन नामा बे बोरमाखो हायाव दोनो ना सां बानायना दोनो नोंथां
औ ओ बेखौ मोजां जायगायाव दोननांगोन अब्लानिया बिसोरनि गोसोआबो मोजां मोनगोन आरोना नों थां बिसोरबो थानो मोजां मोनगोन बेबायदिनो सां लुनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेखौ औ औ औ औ सायला लुनां ओ बेबादिनो थिं होनांगौ बेबादिनो ओ औ काथ साद होनानै देस्थाबनानै बेबायदिनो सां बनायनायबो जायो बेबायदि खायफाया ओ हायावबो दोनो नोंथां औ हायाव दोननायखौ बोरैबा नुद्रायो
बेमार आजार जानायाव सायाव थानाया थाना जासिनो ना हायाव दोननाया जासिनो बेमार आजारा बे बोरमानि बेमार आ औ
बेमार आजाराथ' बेबायदिनो सिजेन थायो माब्लाबा समाव बेबायदि जायो। बेखौ साखोन सिखोन खालाम नाया मोजांसिन जायो आरो ना नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनानो सां लुनानै दोननाय जायो नों थां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो औ बैस सां लुनानै दोननाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो। आरो अमाखौ अमाखौबो बेबायदिनो न' बानायनानै दोननांगौ। ओ जाहाथे अखा हाया अ खा हाब्ला जेनेबा बे बिसोरबो एसे खस्थ' मोनो। बेनि थाखाय अ खाबो अखा बांखानि थाखाय सान्दुं नि थाखाय बेबायदिनो न' बानायनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां औ आरो अमानो थाख हाय गुन्दै होनाय जायो अफ्रि होननाय जायो औ। न'फोराव ओ जेनेबा सेरेब सावो। जुमाय सावो बेबायदिनि फ्रि होनाय जायो। ओ बेदि‌ औ जुमाय संखांनानै जे बेबायदिनो सेरेब सावनाय जायो जे ओ बिनिफ्राय जे अफ्रि जायो बेख खौ होनाय जायो आरो बेखौ होयोब्ला मोजांसिन जायो आरोना। साइस्थ'आ नोंथां।
औ ए खोनादों नोंथां आंखो मोनसे बाथ्रा फोरनि बे अमाया हायाव दोननाय मोजां साब साबसिन जायोना गलार बनाया बांसिन साबसिन जायो नोंथां?
अ बेखौथ' हायाव दोननायानो मोजांसिन नोंथां। आरो बिसोरो गरम जायोना नों नोंथां औ औ औ औ औ नोंथां औ बर'नि औ बर'नि जानायाथ' बां अमायानो नोंथां औ औ औ बर'आथ' अमा खौनो मोजां मोन खायो जोंनि बर'नि औ औ औ औ अमायानो साबसिन औ औ औ नोंथां
दाउनि बिखय माबायदि
औ औ औ दाउफोरखौथ' दाउफोरखौथ' बेबायदिनो न'सा बानायनांगौ बेबायदि न' बानायोब्ला मोजां जायो आ ना नोंथां न' बानायब्लाबो बेबायदि मानसि सि थानाय बायदि न' नङा नोंथां बेबायदिनो नेट सोंनांगोन बेहाय मुस्रि होनांग गोन नोंथां बेबायदिनो औ मुस्रि बायसा बेसोरखौबो मोजाङै थानो थाखाय होनांगोन बेबायदिनो आदारबो होनाय जा जायो‌ दाना आदार बेबायदिनो होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बे बेदिनो गांसोफोरखौबो जायो बिसोरो नोंथां बेबायदि हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो जानाय जायो एम्फौ एनला जायो बेबायदिनो अब्लासो सो बिसोरो देरो आरोना मोजां जायो औ थाबनो फाननो हायो आरोना नोंथां बेखौ औ बुरजायै फिसियोब्ला थाब फाननो हायो बे खौ बुरजायै फिसिन ना बेबायदि जोंनि ओनसोलाव हा ओ दाउ फा जेनेबा दाउ थायोब्ला जे बेबायदि नो बुरजा फिसिनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो औ बेखौ फानहैनायबो जायो
औ नोंथां नोंथां दाउनि बे आं मोनसेमायनो सानदों नोंथां बे दाउखो न'आवनो बे दाउखो नयावनो तयारि खामोना गुबुननिफ्राय बायना लाबो फिसाखो नोंथां इसे फोरमायना मोजां जागोन ना गुबुननि फिसाया मोजांसिन जायोना न' न'आव बनायना तावेल बिमा बनायना मोजांसिन
औ न'निया मोज साबसिन जायो नोंथां न'नि दाउ ओंखारनाया औ बेयो साबसि सिन जायो बायनानै लाबनाया लाइनफोरनिफ्राय बनायनाय जायोना बेफोरो बारा मोजां थिग जाया नोंथां औ ओ मोजां जाया औ साइस्थ' मोजां जाया औ औ बेबायदि न'निया मोजांसिन जायो आरो आरोना दाउनि दाउ बिमानिफ्राय ओंखारनाया मोजांसिन जायो आरोना नोंथां औ औ औ अ देसि दाउ बुङो जे नोंथां देसि दाउ फोरा मोजांसिन जायो आरोना नोंथां औ औ औ औ औ देसि दाउआ मोजां न'नि दाउआ औ औ बेयो थाब थाबनो देरनाय जायो बेयो
औ
औ गोलोरबो जायो ना बियो नोंथां बेनि थाखाय दामफोरखौबो एसे बुरजा मोनो आरो आरोना नोंथां
औ औ औ नोंथां बे दावानो कमप्लिट जानो गोदोर जानो बेसेसिम सम नांगौ नोंथां एसे
औ बे दाउआथ' औ औ उन्दै गोरलैनिफ्रायनो बेथ' औ मास मोननैफोरावनो देरो जेनेबा दाना होयोब्ला बेबायदिनो मोजां मोजां दाना होयोब्ला थाबनो देरो आरोना नोंथां बेयो मास मोननैयावनो देरो बेयो औ खायफाना दाना हैयिया होआबा ओ मास मोनब्रै गाहाम लायो बेबायदिनो खायफाना औ माइरंफोर होब्ला मोजां जायाना औ दाना होब्ला थाब देरोना बेनि थाखाय मास मोननै ल'लायो आरो ना नोंथां औ।
बेफोरबायदियानो गुबुनफोर माबाफोर फिसिनाय जाया नामा नोंथां एसे फोरमायना
औ हांसो फिसियो बेबायदिनो हांसोफोर हांसोफोरखौबो औ बेबायदिनो बायनाबो लाबो औ। बायनानैबो लाबो फिसा साखौ बायनाबो लाबो आरो गिदिरखौबो बायनानै लाबोनांगौ। गिदिरफोरखौबो बायनानै ला बोबा मोजां जायो आरोना फिसाफोरा बेबायदिनो अबेबा अबेबा मोजांबो जानो नागिरो गाज्रिबो जायो बेबायदिनो औ औ नोंथां औ ननि ओंखारनाया मोजांसिन आरोना नों थां हांसोफोराबो ओ दाउ दावा जेरै बेबायदिनो आरो ना
औ नोंथां औ बे हांसोआनो गुबुन गुबुन नाम दोङो मु जाथिसेया मोजांसिन जायो नोंथां एसे फोरमायदो नामा मोजां हांसोनि बिखयाबो बहुत गोदोर जात दङ फिसा जात दङो बबे मोजां साबसिन जायो नों औ आव आव।
ओ बेखौ फाननायावबो जोबोर मो मोजां आरोना नोंथां। सिना हांसोबो दङ सिना हांसोआबो मोजां। ओ आरो गुबुन फोरबो दंबावो
औ नोंथां औ इ पाति हांसोआ बांसि न साबसिन जायो आरो नोंथां न'?
औ औ औ औ फाननो थाखायबो मोजां जायो